हालौ'
हेल'
हेलौ अ नोंथाङा खोनादों न' उम बे समाव होनोमबाल राय्लायनो हागोन न'
औ रायज्लायनो हागोन
दिनै बे समाव साननि सोमोन्दै राय्लायगोन दे सान सान उम सान ना सान औ उम सान होननानै बुङोब्ला बे साना जाबाय बर' राव बर' सोदोब आरो सान होननानै बुङोब्ला जों मिथियो जि जिस ओ सानजाहानिफ्राय जि अख्रां गोजौथिं अंखारबोयो आरो जि साना स्रां खालामो जोंनि बुहुमखौ आरो जि जि गोहोआ स्रां खालामनो हानायनि जि मो माबा गोहो दं बेखौनो सान होननानै बुङो आरो साना जाबाय नुनायाव बेबायदि बहुद माने ओ पावारफुल माने बिराद जोङो जोंनि मे-मेगनजोंहाय नायनो हाया नाथाय फुंनि समावब्ला जेब्ला बे साना गोरलै अंखार बोयो सानजाथिंनिफ्राय बे स माव जों एसे नायनो हायो। नाथायब्ला जों सानखो बेबायदिहै जोङो नायनो हाया, मानोना साना बिराद बेबायदि बोलोग्रा बिनि जि तु, ओ जोंनाय बिनि जिथु ओ स्रां, बे स्रांखौ जोंफोर नायनो हाया आरो। बे साना जाबाय, नुनायाव एसे गुल सेपाव गुल बायदिहै नुयो जोङो जेब्ला जोङो नायो गुल बियो आरो बे जितु जोंनि बुहुमखौ स्रां होनो हायो जोंनि प्रिथिबिखौ आरो। बेखौ जोङो सरासनस्राहै सान होननानै मिथिनाय जायो, दायो जोङो साननि बिखयखौ जों मिथिबाय माखो सान होनो मायो सान। नङासै? अब्ला दायो। जा साननानै बुङोब्ला आरो साननि जुगिदि जोंहा गोबां खामानिफोर जायो। साना दिनै जोंनि बिफां लाइफां, जोंनि दंफां लाइफांफोरनो थाखाय बे मोनसे आदार होयो। जायखो साइन्सआव बुङोब्ला फट'सेन्टिस् सिस्टेम होननानै बुङो। बे इंलिस इंराजि रावावहाय बेखो होननानै बुङो, जे साननि सानजों साननिफ्राय दंफां लाइफांफोरा जि आदार फजायो जों बेखो बेबायदिहै जोंनि ओ लांदां मेगनजोंहाय जोङो नुनो हाया। नाथाय गोबां बेबायदिनो ओ रिसार्च खामनायनि टेस्ट खामनायनि गेजेरजों बेफोखो गासैखोबो मिथिनो हायो। आरो बे साननि साननि जुगे बिनो गोबां जोंनि बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइफोरा मोजां जायो। आरो गासै फिथाइ सामथाय फोरनो बिफां लाइफां। बिफांफोरनो गासैनोबो साननि गोनांथि जायो। आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि जायगाफोर दोङो प्रिथिबियाव जेराव साना गोबौसिन थायो। आरो हाबनाया, सान हाबनाया खम आरो बेयाव माने सानानो स्रांआ गोबावसिन थायो, आरो बेबायदि जेराव साना गोबावसिन थायो। बेबायदि जायगायाव फिथाइ सामथाइफोरा गोदोर गोदोर जायो् बिराद गोदोर गोदोर फिथाइफोरा जायो आरो। बेनिखाय जों मिथिबाय दायो, सान थायोब्ला मा जायो। आरो जोङो साननि गेजेरजों जोङो, जोंनि जिटु जिफोर लेथ्रा जानाय जोंनि मैला जानाय जिफोरखौ जों जेब्ला सुयो गिसि जायो आरो बेखौ फोराननो थाखाय जोंनो सानखौबो गोनांथि नांगौ जायो। आरो जोंहा गोबां जोंनि आ न'सुं न'फोर खाथि सेख्ला बायदिसिना जोंनि आ बेबायदि ओ गेलेग्रा फोथारफोर थायो। जेरै क्रिकेटफोर थायो बेफोरावबो जोङो अखा फैबाय थायोब्ला जोङो खेला बेबायदि आ क्रिकेटफोरखौबो जोङो गेलेनो हाया। मानो होनोब्ला? बेयाव दै थायोब्ला बेयाव बलखौ खुबैनो हाया जायो बेनिखाय साननि गोनांथिया बहुद बेबायदि गोनांथि दं जेरावनोखि सान थायोब्लासो बेफोर गासैबो राननानै गोरान जानानै। जोङो मोजाङै आ बाहायनो हायो। आरो बे आं बुंदोंमोन ना। जिफोर जोंनि ड्रेसफोरखौबो जों फोराननो हायो। बे बेदिनो जिख खुनु बेदरफोर जोंङो फोराननानै जोंङो, जानो हायो। बे सान्दुं थायोब्लासो जोंङो मबेबा मोनसे दंफांनि फिथाइफोरखौ जोंङो फोराननानै बेबि दोननो हायो। आसारफोर खालामनो बायदि-बायदि रोखोमनि ओ साननि बेफोर गोहोफोरा दंङ, आरो बे समावनो नोंथांनोखौ आं दसे सम होनो नागिरदों साननि बागै माबाफोर जुदि बुंनो गोनां दंङब्ला बे साननि बागै सुंद बुंनो हागोन जेरै साना माबायदि? साननि गासै गोहो साननि गुनफोरखौ बुंनो हागोन आरो। निस्सय थालांनोथ थालांदों गोबां आरो आंबो बिनि उनावहाय बुंफिनगोन, दा आं नोंथांनो समखौ होग्रोनाय जाबाय दे।
ओ नों नोंथांङा साननि सोमोन्दै औ, जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय बे गासिबो थारैनो सैथो। आरो नोंथांनिफ्राय गोबांथार बेबायदि बाथ्रा मिथिनो मोनदों। साना माखाय बेसेबां गोनांथि? बेनि सोमोन्दै जोंङो साव बाय एबा नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय आरो बेफोर गासैखौ मोनथिनो मोननानै आरो मोजां मोनदों बेजोंनो लोगोसे आंङो माखासे बाथ्राफोर आरोबाव
उम। ना
जिहेथु दोंङो सान आरो हर। बे मोननै जोंङो सानावहाय जोंङो हरनि समावहाय जों जे बो खामानिफोर जोंङो मावनो हाया जेराव खोमसि जायो ओ बयबो जेबो मुवा जोंङो हरनि समाव जों नुनो मोना। नाथाय सान जानाय लोगो लोगो जोंङो बा सान ओंखारनाय लोगो लोगो जोंङो बुहुमाव थानाय गासै दाउसिन दाउला जिब जुनार मानसि दोमसि बिफां लाइफां जों गासैखौबो नुलायो गासैजोंबो जों लोगो मोनज्लायो आरो समायना मि थिंगाफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बे साननि समावहाय बा सान साना जि जोंनो स्रां होयो बिनि गेजेरजों जों जोंङो जोंनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोंङो साननि जुगिदि जोंङो सानावहाय जोंङो मावनानै लानो हायो। जेरैहाय जोंहा मानसि जानायखाय गोबांथार बेबायदि मावनो गोनां खामानिफोर थायो आरो बेफोर गासै खामानिखौ जोंङो मोनायाव बा हराव जोंङो मावनो हाया बा खोमसिनि समाव जोंङो मावनो हाया। ना थाय जोंङो साननि समाव बा साननि स्रां होनायनि समावसो जोंङो जोंनि गासै मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोंङो मावनानै लानो हायो जेरैहाय नोंथांङा बुंनाय बायदि जोंङो ओ जि सुनानै जोंङो फोराननो हायो। आरो बेबायदिनो माखासे ओ गोरान फिथाइफोरखौ जोंङो साननि जुग नांगौ बेफोर गासि सैथो दिनै जोंङो माबा मोनसे ओ गिसि मुवाफोर फोराननो थाखाय जोंनो मा? साननि गोनांथि। जुदि जोंहा अखा फैबाय थायोब्ला बा हरनि समाव जों माबोरै गिसि जानां सयज' हानाय नङा। जेरै हमना ला जोङो ओंखाम संनो थाखै जोंनो बन नांगौ बे बनखौ जोङो हरनि समाव जों सिननो हाया बा अखानि समाव जोङो गिसि गिसिहै बे बनखौहा जों अर सुनो हाया। नाथाय जेब्ला साना जोंनो स्रां होयो बा जोङो गदुं दुंनायनि बिदुं होयो नैबे बिदुंनि गेजेरजों जोङो बनफोरखौ फोराननानै लानो हायो दंफांफोरखौ सिननानै जोङो बनफोरखौ फोरानना लानो हायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो गोरान जानो बे बननिफ्राय जोङो ओंखाम संनानै जोङो जानो हायो आरो मानसिया गावनि उखैनाय देहाखौ बा जि जानो गोनां आदारखौ बे साननिफ्राय ओ फोरान जानाय माखास जे दंफांनि गोरानफोरजों बा बन बेबायदिनो संनानै जोङो जानो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे बे साननि समावहाय जोंनि माखासे जिब जुनारफोर दाउसिन दाउलाफोर बिथांमोना गावसोर नि जानो नांगौ गावसोरनि बुथ नांगौ आदारफोरखौ बिथांमोना साननि समावहायनो बुथुमनानै लानो हायो आरो जोङो मानसि माहारिखौबो नायनो थाङोब्ला जोङो मोननो हायो जों मानसि माहारिया हरनि समाव जों माबा मोनसे खामानि माव नै जों थांनो हाया नाथाय जोङो साननि समावनो जोंनि गासै मावनो गोनां खामानिफोरखौनो जोङो मावजोबनानै जोङो लानो हायो आरो मावनानै जोङो ओ बेबायदि साननिफ्राय जोङो गोबांथार मुलाम्फा जोङो मोननो हायो हमना ला जोङो जेनेबा आसार फोर बानायबाय जों आसारफोरखौ अखा हायबाय थानाय समाव जोङो जुदि आसार बानाय योब्ला जानो हागौ बियो सेवलांगोन बा मैखुनफोर बेरलांगोन जेब्ला मोजां सान्दुं होयो बेयाव जोङो सान्दुंङाव फोराननानै बिनि दैखौ फोराननानै जोङो बेबायदि आसारफोर जोङो बानायनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जिहेथु जोंनि बर' हारिया बा मानसि माहारियानो आबाद मावनानै जाग्रा खेथि बाथि माव खालामनानै जायो दायोथ' दैज्लां बोथोर नै जोङो माइ गाय गायो मेसेंनि समाव जोङो माइ गायो मा माइ बुथुमनानै लानो हायो आरो जेब्ला जोङो बे माइखो माइरं हिसाबै दिहुनो जोंनो साननि जोबोद गोनांथि जुदि स्रां साना बिदुं होआब्ला जोङो बे माइखौ फोरानाब्ला बेखौ सौनानै जोङो माइरं महराव लाबोनो हाया बिनिखाय ओ माइफोर फोरानानो थाखायबो बे साननि बिदुङा जोंनो थाखाय गोबांथार बेबायदि मुलाम्फाफोरखौ होयो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो माइफोरखौ फोरानना लाना नानै जोङो मिलाव सौहैनानै आरो फोसाबनानै जोङो मानसिया बेबायदि सुबुं माहारिया माइरं जोङो मोननो हायो आरो बेखौ ओंखाम महराव जोङो संनानै जानो हायो अब्ला दिनै जोङो सावरायनानै मोनथि मोनबाय साना जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि आरो जोंनो माबायदि मुलाम्फाफोरखौ बे साना होयो नोंथांजों सावरायनानै बेफोरखौ मोनथिनो मोनदों
ओं जोबोद नंगौ इम्परटेन्स गोनांथि बाथ्राफोरखौ बुंबाय। जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय बे गासैबो सैथोखा। आरो जोङो मोनसे लास्ट बाथ्रा जोबथा। बुंनानै। जोङो बे कलखौ दोनथ'गोन दिनै साननि सोमोन्दै जोङो। मिथिमाया आरो सान सान थायोब्ला मा खालामनो हायो। सान साननि जुगिदिजों मा मावनो हायो। मा खालामनो हाया साना मा बुस्थु बेफोर गासैखौबो जों मिथिबाय जों आरो नोंथाङा गोबां बिबायदि मोजां मोजां पइन्टसफोरखौ होबाय जिब जुनारफोरा गावनि आदार जानाय बुथुमनाय मानसिफोरा खामानि मावनाय बायदि। बेबायदि बाथ्राफोरखौ मोजां बुंलांबाय आरो जोंहा बे साननिबो मोनसे दङ जे साननि बिदुङा बाराद्राय जाब्लाबो माब्लाबा समाव जों थानो हाया जायो आरो गोबां। मानसिया साननि बिदुं जुदि बाराद्राय जायो अब्ला।
समा समा जाबायदां ना
अब्ला र'
जोंहा स सम जाबाय बेनिखाय जोङो बे समाव दोनथ'नोसै ओ